खोनादोंना नोंथां औ खोनादों।
औ आ दा ओ आं गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम ओ आ साबायखर बावहरबाय।
औ औ दे नोंथां गोजोन
दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय
औ।
जोंनि जे माखासे रायजो जानायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां? दा बिदिब्ला आ नोंथांनाव आं सोंनि जे जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे रायजो जानाय बिनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ दे फोरमायदो नोंथां। नोंथांखौ आं फोरमायनो खावलायनाय
औ अब्ला आं नोंथाङा बुंदों जे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव माबायदि रायजो जानाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बिजिरनो होदों नङा होमबा? अब्ला आङो ओ नोंथांनो बिजिरनोसै जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ माबायदियै जोंनि बर' फिसाफोरा बर' माहारिफ्रा माबादि रायजो जाबोगासिनो दं बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय। अब्ला जोंनि गामि ओनसोल फोरनि आ बर' माहारिफोरा बर' आइजो बर' ओ बेबायदिनो बर' फिसाफ्रा आरो बेबायदिनो गोबां सुबुङानो दिनै ओ आबाद मावनानै जायो सोरबाबा ओ बेबादिनो ओ फरायनानै एसे गोजौ ओ गोजौ गोजौआव थांनाय। सुबुंफ्रा बेबायदिनो साख्रि बाख्रि मावनाय जोंनि ओनसोलफोराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बर' फिसानि रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला बेयाव गोबां बेबायदिनो जोंनि संसार जोंनि गामि ओनसोलफोरनि न'खर जानायफोरा बेबादिनो गामियाव थानायलाय गामिनि गोरिब गुनद्राफोर नालाय। ओ बेबायदिनो गोबां हाजिरा खामला गुबुननियाव मावनाय जायो। आरो बेबायदिनो गावनि गथ' गथायाइफोरखौ ओ। फोरोंनो थाखाय सम होनो हायै बेफोरबायदि जायो आरो दा। बिबायदिनो ओ गोबां ओ जोंनि गामियाव थानाय ओ हौवाफोर हौवाफोरा बांसिन फुंनिफ्राय ओ सिखारनाय लोगो लोगोनो बेबायदिनो खदाल मावनाय जायो हाल खदाल मावनानै बेबायदिनो न'खरखौ बेङो। आरो बेराफारसेथिंजाय जोंनि गामि ओनसोलनि गामियारि खाथि खाला जोंनि ओनसोलफोरनि आइजोफोरा बेबायदिनो फुङाव। सिगोन आरो सिखारनानै बेबादिनो संनाय खावनाय गावनि गथ'फोरनो गावनि फिसायनो रेडि खालामनायनि उनाव ओ बेबायदिनो हाबा मावनो थाखाय गुबुन जायगायाव जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्राय गोबां थांनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि गामि खाथि खालाफोर गोबां कम्पानि बागानफोर थानायखाय कम्पानिनि साहा बागानफोर थानायखाय बेफोराव मावनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ गोबां ओ बेयाव थांनाय जायो आरोना बेबायदिनो बिस बिसोरो मेंनानै फैसिगोन आरो बेबायदिनो ओ न'आव गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थाखै गोबां ओ बानाय मोनसिगोन आरोना बेबायदिनो जोंनि बर' आइजो जोंनि ओनसोलथिंनि बर' माहारिनि ओ गथ' गथायाइफोरा बेबायदिनो फरायनायनि खेथ्र'आव बा सोलोंथाइ लानायनायनि लानायनि खेथ्रआव गोबां ओ माने फासयबोदों आरोना बेबायदिनो फुंनि फ्रायनो बिमा बिफाया गथ' गथायखौ दिनै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ गारनानै गालांनाय जायो बेयावहाय जोंनि गथ'फोरा बेबायदिनो गोसो बाय दि गेलेनायजों गोसो बायदि मावनायखौ मावनायजों बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरा फरायनाय सोलोंथाइ लानायाव गोबां उनफिनदों आरो दा बिमा फिफाया जोंनि जोंनि गामि खाथि खालानि ओनसोलनि बिमा फिफा बर' बिमा फिफाफोरा बेबायदिनो न'खरनि अबस्थानि थाखै बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावहैनाय जायो बेबायदिनो आरोबाव आं नोंथांनियाव बुंनो सानदों जोंनि आगो आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' फिसाफोरा बेबायदिनो हाजो दासिबो दासिमहालागैबो जोंनि गोबां हाजो जोंनि खाथि खाला बेबायदिनो हाजोफोर दङ बेफोरथिंजाय जोंनि बर' फिसाफोरा बेफोराव गायहेन उवाल लान नानै दाबो बेबायदिनो संसार जानायखौ नुनो मोनदों आरो दा ओ बेफोर संसार जानायनि बेलायाव गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोंनो नांगौ जायो जेरै ओ संनो थाखाय बिथिं संनायनि थाखाय ओख्रि संनाय संग्रा खावग्रा आगजुफोर आरो लोगोसे जोंनि बर' गामिफोराव जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव गोबां उवाल गायहेनफोरा थाथारो आरो नोंथां दा बेबायदिनो संसार जानाय होनना बुङोब्ला बेफोर मुवाफोरा गासैबो जोंनि बर' गामिफोराव नुनो मोनो बेबायदिनो संग्राय सान्द्रि बेफोरबायदि अनेक मुवाफोरखौ नुनो मोनो आरो अब्ला आं नोंथां नोंथांनोयावबो फंनैसो खौरां बाथ्राफोरखौ सोंहरनो सानदों जेन नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो दासिमहालागैबो बेबायदिनो आगोलाव जेरै जोंनि बर' फिसाफोरा बेबायदिनो रायजो जाबो दोंमोन दासिमहालागैबो गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो दंना गुस्लायनाय सोलायनाया नोंथांमोननि गामिथिं जाबो जाखो बेखौ नोंथाङा।
औ औ हागोन नोंथां। जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जानाय होनोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव बेबायदिनो गावजों गाव मदद खालामलायनाय गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनाय बेबायदि सोलियो जेराव जोङो सोरनिबा न'खराव माबाफोर जे हाबा हुखाफोर हाबा हुखा बेबायदि जायोब्ला जोंहा बैहाय थांनानै बाहागो लानानै जोङो। मदद खालामहैयो बे बेबायदिनो जोङो ज' ज'। जोंनि रायजो जानायाव हेफाजाब होलायो आरो जोंहा गाव गावनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय न'आवनो माखासे आबादबो मावनाय जायो जेरै जोङो न'आवनो हा दख्लबसे थानायाव जोङो बेयाव हाग्रा फोरखौ जोङो एवस्रांनानै बेनिफ्राय बे हाग्राया रानोब्ला जों बेखौ सलायजों एबा अरजों सावनानै होनानै बेहाय जोङो मोसौ नङाब्ला ट्रेक्टरफोरजों हालौनानै हाखौ एवखुनाय जायो बेनिफ्राय माखासे जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मैगं जोलैफोर बेगरफोर जोङो लायनानै गायफैयो नङाब्ला फोफैनाय जायो आरो।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो मैगंफोर नि आबाद मावनानै नङाब्ला माखासे ओ दंफां लाइफां बेबायदिनो आबाद मावनानैनो जों जोंनि जिउ राहाखौबो जोङो खुंनो हायो जेराव जोङो मैगं ला मैगं थाइगं गं गायनानै जोङो बेखौ हाथथाय बाजाराव फानहैनानै रां आरजिनानै न'खरनि माखासे गोनांथिफोर जेरै ओ गथ' गथायनि माखासे गाननाय जोमनाय खाला ओ लेखा फरायनाय बैफोरनि सायाव जोङो ओ सुफुंनो थाखाय
औ।
जोंहा बैफोरबायदि रांखौ जे हाथाय बाजाराव फानहैनानै मैगं थाइगं फाननानै मोननाय रांखौ जोङो गथ' गथायनि सायाव बिनिफ्राय न'खरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव जोङो बाहायनानै संसार खुंलाङो आरो। बेबायदिनो जोंहा ओ दंफां लाइ गायनाय जेरै थालिर बागान गय बागान बेफोरखौ जोङो गायनानै रां आरजिनो हायो जेरै जोङो गय बागान खालामोब्ला गयखौ जोङो बोसोरावनो जोङो
औ।
फिथाइ मोनो बेखौनो जोङो गुबुननो फानहरनानै रां आरजियो बेबायदिनो थालिरफोरखौबो जोङो गायनानै ओ थालिर फिथाइफोरखौ फानहरनानै। जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ औ।
बेनि अनगायैबो जोङो। गुबुनाव हाजिरा मावनाय खामला मावनाय बेबादि जेरै गुबुना ओ गावसिनाव खामानि मावग्रा गैयिनि जाउनाव गुबुनखौ जे न' खाथिनि सुबुंखौनो लिंनानै खामानि मावहोनाय जेरै ओ हाजिरा खामला बेफोरबादि ओ फैसा होनानै जोङो। हाजिरा मावहैयो औ। बेबायदिनो जोंहा हाजिरा मावहैनानै ओ न'खरखौबो जों सालायनो गोनां जायो आरो।
औ।
जोंहा दानि जुगाव ओ गोबां सोलायबोनो हमदों जेराव जोङो। बिजाब फरायनानै जोहा माखासे साख्रिबो मावनो जोंहा खाबु मोनदों दानि जुगाव जेरै जोङो लेखा फरायनानै जोंहा माखासे ओ साख्रिफोरखौ जोङो मोननो हादों। जोङो साख्रि। मावनायनि जाउनाव जोंहा न'खर संसारखौ नायनायाव गोबां इजियैनो जोङो नखर नखर संसारखौ दानो हायो बेजों लोगोसे जोंहा गामि ओनसोलाव जोंहा रायजो जानायाव गोबां फोरबो फोरबो जों खुंबोयो फोरबो खेराइ फोरबो खाथि फोरबो बेबादि फोरबोफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव खुंबोयो आरो बोसोराव खनसे खनसे बेफोरबादिनि गेजेरजों
माखासे समाव रंजाखांनायबो जोंहा लानाय जायो। जेराव जों बैसागु बोथोर होनोबा जोंहा रंजानाय फोरबो। होन्नानै बुंजायो जेराव जोङो। बैसागु बोथोर फैयोब्लाथाय जोंनि गोसोआ ओ रं
औ‌।
जेरै आबै आबौमोननिफ्राय जों बोर लानाय उम औ। उन्दैफोरनो उन्दै गथ'फोरनि जोंहा बोर होनाय बेबादि हुदाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों जेराव आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोंहा बेबायदि फोरबोखौ जों फालिबोदों दा बेबायदिनि गेजेरजोंनो दासिबो गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि फोरबोखौ
औ
थादों आरो दा जोंहा जोंहा समाबो जोब्बाय नोंथां रायलायनाय समाव दा बेयावनो दोन जों
आदसा नोंथां अब्ला ओ जोंहा सावरायनायनि समावबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा जों सावरायनायखौ बे एसेयावनो दोनथ'सै ना औ गोजोनथों दे साबायखर